हेलौ अ नोंथां बेलासि समनि ओ नोंथांखौ ओ फननि गेजेरजों बरायहरनाय जाबाय
औ औ साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम खल हरनायनि थाखाय
औ नोंथाङा दायो दसे सम रायज्लायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां हागोन
औ ओ जोङो दा रायज्लायनो नागिरदों न'खरनि बागै
औ
बागै एसे सावरायनानै नायनो नागिरदों। न'खर होनोब्ला जोङो ओ जिहेथु बिदा फंबाय बिमा बिफा बा साब्रै साबा था न'खर मोनसेयाव थानायखौनो जों न'खर होननानै साननानै लानो हायो नङा होनब्ला
औ नंगौ
औ गंसे न'खरखौ दालांनो बा गंसे न'खरखौ सामलायलांनो थाखाय ओ दानि जुगावहाय रांखान्थिनि आंखाल जायो लोगोसेनो थांना थानाय बिथिङाव बुङोब्ला ओ ओ जाग्रा आदारनिफ्राय बा मैगं थाइगं बेफोरखौ लानानै जोङो गंसे न'खरखौ सामलायलांनो हायो बा थांनानै थानो हायो बेनिफ्राय मोनसे न'खराव ओ जुदि अनज्लायना थायोब्लासो गंसे न'खरा ओ
माने समायना जायो आरो
जायो औ नोंगौ बेनि फ्राय गंसे न'खराव ओ गंसे न'खरखौ जुदि जोङो रैखाथि खालामनो हायोबा बायदि रोखोमनि मुवा बेसाद ओ गायनानै बायदि बायदि रोखोमनि आबादफोर मावनानै गंसे न'खरखौ सामलायलांनो जायो ओ आंनो औ मोननैसो खोथा सोंनो सानदों ओ गंसे न'खराव बा गंसे न'खर जानो थाखाय थाखाय जोंनो मा मा गोनांथि जायो?
अ गंसे न'खर जानो थाखायबा जोंनो गिबियावनो माने न'खराव बिमा बिफा बिदा फंबाय एफोरबायदि थानांगोन आरो बेजों लोगोसे जोङो माने मावना जानो मावनानै दांनानै जानो थाखाय मुवा बेसाद नांगोन जेरैहाय जों मोनसे आ मा होनो न' गं गंसे न'खर आबाद मावनो थाखाय जेरै गोदोनि समखौ बुंनो थाङोब्ला जेरै नांगोल जुंगाल मोसौ एफोर बायदि नांगौ जायो औ जेनेबा जों गंसे न'खर समायना न'खर खालामनो थाखायबो जों बिदा फंबाय बिमा बिफा जयै अनज्लायना थानांगोन जुदि अनज्लायनाय गैयाबा माने गंसे न'खर आरो माने बायलांनोबो हागौ आरो जेनेबा
औ औ औ औ नंगौ औ नंगौ नोंथां ओ गंसे न'खरावहाय ओ थांनानै थानो थाखाय बा संनाय खावनायाव नांगौ बे बेफोर बेसादनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ हागोन संनाय खावनायाव जोंनो मा होनो गिबियावनो मा होनो थौ साराय बेफोरखौ नांगोन आरो संना जानो थाखाय जोंनो गिबियावनो मा होनो माइ बा माइर माइरं नांगोन आरो जेनेबा जोंनो जों माइरं गैयाबाथ' आरो माखौ संनानै जानो नङा होमबा आइजें आयला एफोराव ओ थौ साराय जेरै दै लोंनो दैनि थाखाय दैहु गार दैहु बा गारहा बेफोरबायदि नांगौ जायो।
औ
जेनेबा जोंनो थोरसि ल था बेफोरबायदिखौ जानायनि थाखाय थोरसि लथा गिलास बेफोरबायदिखौ नांगौ जायो आरो जों औ जोङो मा होनो संनाय जानायाव थ' जोंनो मा होनो थोरसि ल'था थौ एफोरजोंल' नङा जाया जेनेबा माइरं सुनो थाखाय माबेबा मोन से आइजें नांगौ जायो जेरै खेरखा आरो मैगं सुनो थाखाय खादा इफोरबायदि नांगौ जायो आरो जोंनि बे संनाय खावनाय इफोरबायदि आइजें आयलायाव।
औ औ थारैनो सैथो खोथा बुंदों नोंथाङा। बेनि अनगायै बो जोङो न'खर गंसेखौ सामलायलांनो थाखाय ओ बिदा फंबायनि सोमोन्दो बा बिमा बिमा फिसाज्लानि सोमोन्दो बा ओ बिदा बिनानावनि सोमोन्दोआ ओरैबायदि मोजाङै थानांगोन ओ जाहाथे ओ नांज्लाय खमज्लायनि गेजेरजों समखौ बारहोनो नाङा। बा सासेया सासे खौ ओ सोंखारिलायनो मोना बेफोरबायदि जानांगोन अब्लासो गंसे न' खरा गोग्गो सोलि लांनो हाग गोन आरो न'खर दानायाव बा न'खर ओ संसार सोलिनायाव जानाय बा थानायजों लोगोसे जोंनो दैनिबो बिराद ओ गोनांथि जायो।
औ
मो ओ मोनसे न'खर सोलिनो थाखाय जोङो बा थांनानै थानो थाखाय दानि मुगायाव बा गोदोनिफ्रायनो जोंनि मानसि सुबुं मानसि सुबुं माहारिनिल' थाखाय नङा जिब जुनार गासिबनि बो ओ बिसोर गासिबनोबो जोङो ओ दैनि गोनांथि जायो। लोगोसेनो न'खर गंसेखौ जुदि ओ जौगाहोनो थाखाय जोङो रांखान्थिनि गोनांथि जायो बैफोर रां रांखान्थिनिखौ बहानिफ्राय मोनलायखो जुदि जोङो ओ माखासे आबाद माखासे ओ मैगं थाइगं बेफोरखौ गायनानै ओ जायाब्ला बा बेफोरनिफ्राय जुदि जिउ खुंनाय राहा लानोब्ला जोङो बेफोरखौ बायदि रोखोमनि आदब खायदाजों ओ बारानिफ्राय बारा माने बांसिनैहाय जुदि आबाद मावोब्ला जों बेफोरजों ओ बेफोरखौ हाथाय बाजारफोराव फाननानै मोनसे न'खरखौ मोजाङैहाय सा सामलायलांनो हायो होननानै आं नुहरो।
औ औ नोंगौ थिगानो नों बुंनाया।
नोंगौ आमफ्राय ओ फरायनायनि बिथिङाव बुङोब्ला जोङो ओ बिमा बिफायाथ' आ ब सोरनिबा न'खरनि बिमा बिफाया फरायनाय जायो आरो सोरनियाबा फरायनाय गैया। दा गंसे न' खराव जुदि बिमा बिफाया फरायनाय गैया होननानै जुदि ओ गथ' गथायाबो बा फिसाला बा फिसाजोफोराबो जुदि फरायालासिनो थायोब्ला इयुन संसाराव बा इयुनावहाय ओ न'खर जौगाखांनायाव एसेबाबो ओ गोहोम खोख्लैगोन होननानै आं नुहुरो।
औ माने बिमा बिफाया फरायाखै जाम्बा जाम्बि होननानै जुदि फिसा फोराबो फरायाबा माने गावनिबो खहा आरो इयुन जोलैनि थाखायबो खहा होननानै सानो आरो आङो।
औ औ नोंगौ थारैनो। दा गंसे न'खरखौ जुदि जोङो गोग्गो लाखिनोब्ला ओरैबायदि जानांगोन जे बिदा फंबाया माने माबा मोनसे खामानि मावनायनि सिगां फंबनाव सोंग्रोनांगोन ओ बि दाया बा बिदाया माबा मोनसे मावनायनि थाखाय मावनो थाङोब्ला बिमा बिफाजों लोगोसे न'खरनि गासैबो सोद्रोमाजों रायज्लायनानै लायोब्ला ओ माखासे मावनो गोनां खामानि बेफोरो मोजाङै जाफुङो होननानै आं सानहरो।
औ औ नोंगौ सां
औ दानि जुगाव आरो न'खर दानाया ओरैबायदि गोब्राब जानो हमबाय ओ माखासे बेसेनफोरनिफ्राय लानानै ओ बाखासे माखासे बायदिसिना ओ आइजें मुवा बेसादफोर लानानै बेफोरो गासिबो बांबोनो हमबाय बिनि थाखायनो न'खर गंसे सामलायनाया ओ जोबोर ओ गोब्राब होननानै आं नुहुरो। नोंथाङा बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो?
गोब्राब होननायानो माने नै दिनैनि समाव दानि समाव नायबानो माने नुयो आरो मा गोबां फा मा होनो मुवा बेसादनि बेसेना गोबां बि बांनि जानो हमबाय ओं नङा होमबा गोदोनि दिनावथ' माने थाइसे थाइनै खम बिबाङावनो माने जों मुवा बेसाद फोरखौ बायनानै मोनोमोन आरो दानि दिनाव जों मायबा मोनसे बायनो थां जेनबा उम सिनियानो जा मैगं थाइगंआनो जा माने जों खम बिबाङावनो मोननो थांला आरो। जेन न'खर सामलायनो एसे माने हो न'खरा जुदि खौसे गैयाब्ला बिमा फि फाफ्रा हेफाजाब गैयाब्ला बिदा फंबाय ज'यै हेफाजाब गैलायाबा माने जोङो न'खर सामलायनायाव माने एसे गोब्राब इफोरदिखौ नुहरसै आरो दानि दिनाव। नङा होमबा?
नोंगौ। ओ औ दायो आरो दानि मुलु दानि जुगाव नुयो न'खर गंसेयाव ओरैबायदि ओ न'खरबो थायो जे गावजों गाव ओ मोजाङै रायज्लायलाया बिदाया फंबायखौ ओ स नमान होआ बा फंबाया बिदाखौ सनमान होआ बे फोरबायदि ओ सोलिनायखौ जों नुनो मोनो।
औ औ नुनो
दानि जुगाव न'खर मोनसेयाव ओरैबायदि ओ सोरनिबा सोरनिबा न'खराव नुनो थाङो जे सोरबा बायदि न'खरा जौ जुवाजों गफबनानै थायो। जायनि जाउनाव न' खर जौगानायाव ओ गोब्राब गोहोम ओ खोख्लैयो। आरो दानि मुगायाव औ औ सेंग्रा आरो सोरबा फिसाज्ला बा फिसाजोफोरानो बायदिसिना निसा मुवा लाबोना लानानै बिमा बिफाखौ बा बिदा फंबायफोरखौ ओ ओ बुलाय सुलाय खालामनाय बेफोरबायदिखौ जों दानि जुगाव नुनो मोनो। गोदोनि जुगावबो नुनो मोनोमोन नाथाय दानि जुगाव बांसिन नुनो मोननायखौ आं नुहुरो आरो।
औ औ।
आं
दानि दिनाव मानि एसे खम जा बाय आरो माने गोदोनि दिनाव माने मा‌ होनो‌ ओ मावनानै दांनानै मेंनायजों माने मेंगा होनो थाखाय लोंनानै माने खब हाब मा होनो एसे लोंनायावनो माने बारा इफोरबायदि लोंनायखौ नुनो मोनोमोन आरो गोदोनि दिनाव दानि दिनाव आरो एसे खम बिबांनि बिदि जानायखौ नुनो मोनो आरो
नोंथाङा थिगखौनो बुंदों ओम गोदोनि गोदोनि समावहाय मानि थाखाय ओ‌बांसिन न'खर गंसेया माबोरैहाय गोग्लैसोना थायोमोन होनोब्ला माबा मोनसे खामानि जुदि मावनो थाङोब्ला बै मावग्रानियाव बो बांसिन ओ आलासि सोंनाय हिसाबै बा खामानि मावनो थांनाय हिसाबै लोंनायजोंसो जोङो बरायनायखौ नुनो मोनोमोन ओ बेवहायनो माबा मोनसे खामानि मावनो थांनानै दिनै जुदि सेजौ सेजौ रां बेथन मोनोब्ला दिनै ओ सेजौनि जायगायाव दाइनजि रांखौ लोंनानै फोजोबोमोन जायनि जाहोनाव न'खराव रां खान्थिनिबो आं आंखाल जानायजों लोगोसे न'खराव दावराव दावसिखौबो जों जानाय नुनो थाङोमोन आरो गोदोनि दिनावहाय आरो लामा औ लामा सामा उन्दुनानै थानाय जौ फेनानै उन्दुना थानाय आरो बबेबा बबेयाव हरसे थाल्ला गोदोनानै थानाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो बेफोरनि थाखायनो गंसे न'खराओ सिलिंखारबो जायो लोगोसेयैनो गंसे न'खरा जौगानायावबो ओ जों नुनो मोनो आरो जौगानायखौबो खम नुनो मोनो।
औ औ नंगौ
औ होमबा जोङो दा न'खर न'खरनि सोमोन्दै रायज्लायनानै नोंथाङा माबायदि मोनखो?
मोजाङानो नांदों रायज्लायनानै मोजां मोनदों जेनेबा गोदो आरो दा माबायदि दि नखर गंसे सालायनायाव मबायदि जादों माबायदि सोलायदों बेखौ मिथिनो हाबाय नोंथांजों रायलायनानै गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ होमबा दिनैनि रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नाय जाबाय नोंथां औ दे ओं दे